औ नोंथां मा खालामदों।
दायो नै ओंखाम संना दङ दा जानांग। दसे थानानै जानोसै हरनि ओंखाम ओंख्रि संबाय।
औ मा ओंख्रि संदो नोंथां।
औ खुमब्राजों ना।
आ नोंथांबो ओ मोनसे दोरोङारि बरनि दोरोङारि खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै कल खालामनाय जादोमोन नोंथां।
नंगौ।
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बर'नि दोरोङारि खेलाफोरनि सोमोन्दै?
बर'नि खेलाफोरनि सोमोन्दै होनबा र दोरोङारि खेला आरोना।
औ दोरोङारि खेला।
खेला आरोमबा जेरै जोंहा खमलायनाय दङ। ओ बाथा गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय। आरो। आरो माबा माबि दंला बायोमोन ना आं एसे बावबाय। नोंथाङा मिथिगौबा एसे बुंलाय।
औ बेबाय ओ दोरोङारि खेला होनोबा मा होनो जोंना ओ ओ बेबायदिनो जुलु-जुलुर गेलेनाय।
औ जोलुर गेलेनायाबो दोरो दोरोङारियानो जायो नंगौ।
औ नंगौ दोर रोङारिआनो जायो बेबो जोलुर गेलनाय बेबायदिनो ओ दानि नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो उम बेबायदिनो ओ ओ खमलायनाय बेफोरबायदि।
नोंगौ।
औ औ बेब बे बायदिनो नोंथांमोननिजों बेबायदिनो दोरोङारि खेलाफोर ओ खेलाफोर जायो नामा? बेबायदिनो ओनसोलफोराव
औ ओनसोलावहा जोंनाव बेबायदि एफाग्राब जाया जानाया नाथाय बैसागोनि से बिथांखि खालि जोङो गासिबो रायजो राजा जों रंजायो बा खेला गेलेयो। बे खेला गेलेनायाव जोङो बे दोरोङारि खेला होनबा जों बे खमलायनाय खेलाखौ गेलेनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो बै मोनसे खेला दंना थालिर बिफाङावहा उल्था थालिर बिफांखौ उल्था खालामनानै थाव होनानै गाखोनाया
औ नंगौ।
खेलाखौ गेलेनाय जायो आर आरो ना जोङो फाय खमलायनाय होनबाथ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि खेलायानो जाहैबाय बियो। त बेखौ जों बैसाग जनि से बिथांखि खालि बा मोसौ थुखिनिनाय सानखालि जोङो बेखौ गासिबो रायजो राजा गथ गथायाइफोरजों ज जानानै गावबा औ बेबायदि खेला गेलेलायो आरो दोरोङारि खेल खमलायनायजों लोगोसे जोङो जोलुर गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बेफोरखौबो गेलेनाय जायो आरोना आरो खारनाय बारनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जों गेलेनाय जायो दायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय बा खमलायनाय खेलाखौ आरो नोंथां दे थुवा बेयो जोंनि दोरोंङारि खेला नालाय
औ
जों सरासनस्रायै बांसिनै जों हौवा मानसिफोरखौनो गेलेनाय नुदों खमलायनाय हो
औ नंगौ
जेरै हौवाफ्रा औ एसे बांसिन लोदो लोदोफ्रा गेलेयो आरोना? नोंगौ गेन्द्राफ्रा उदै गेन्द्राफ्रा बिसोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो बांसिनै औ बिथांमोना जोंनि जोंनि बरनि दोरोङारि गाननाय जेरै गामसाखौ गानना लायो गामसा गाननानै खाथेबना लायो आरो गोराहै। गामसा आरो बेबायदिनो जान्जियाव जोङो आरनाइ बा फालि खाना लायो गोराहै आरो खराव औ खरावबो खर'बो जों आरनाइ बा जिखुनु फालि गोथांफोर खानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो जों आखाइजों आखाइ होनानै खमलाय लायो आरो आरो जाय बिथांमोना गेलेलायगोन बिथांमोननियावहा एसे मोननैसो नेमखान्थि दं जेरै जाय गेलेलायगोन बादायलायगिरिफ्रा ओ बिथांमोननि ओ गिलिर आरो गोजौ बेफोरो एसे एसे समान समान जानांगौ आरो ना एसे मोननैसो रेन दं आरो वेट नि बा हाइटनि औ बेबायदिहै गेलेयो ओमफ्राय बेबायदिनो खमलायो खमलायनानै ओ जाय हायाव खोलैनो हायो बियो बांसिन नाम्बार मोननो हायो आरो
औ नोंथाङा खमलायनाय खेलाखौ गेलेफेरबाय नामा
आं गेलेफ्लाङाखै गेलेनायालाय नाथाय आं नुदों आरो। आं बेबायदि खमलायनाय दोरोङारि खमलायनाय खेलाखौ आं बै बावखुंग्रि जे जायोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ औ बेहाय बो जायो बे दोरोङारि खमलायनाय खेलाया बेवहाय बादायलायनाय जायो आरो बेखौ आङो नु दं माने आं बेखौ माबायावसो नुदों बिदिनो इउटुबफ्रावसो नुदों आर ना मबाइल
औ औ नंगौ।
औ बेबायदि नुदों आङो। औ नोंथाङा माबा बेफोर मिथिगौ नामा आरो बेबायदि दोरोङारि खेला गेलेनायफोरनि सोमोन्दै
बेबायदि दोरोंआरि खेला ओ बेबायदिनो क्रिक ओ क्रिकेट गेलेनाय ओ क्रिकेट गेलेना बेबायदिनो औ भलिबल गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बेफोरखौ जोंनि बे जेरावबो नुनो मोनसै आरो ओ दा आथिखालनि मुगायाव
नंगौ बेफोर नोंथां क्रिकेट बे जोलुर गेलेनाय फ्रा जोंनि दोरोङारि खेला नङा नोंथां बिदिनो दोरोङारि खेलाफ्रा बे खमलायनाय बा आमाय जुमाय गेलेनाय दैयाव जे थब्ल थब्ल गेलेयोमोन ना। बेफोरो आरो अन्थाइ गेले नाया प्राइ बेबायदिनो आरो माबा माबि मोननैसो दंलाबायो नामफोरखौनो आं बावदों आरो बाथा गेलेनाय होनना बुङो
औ बाथा गेलेनाय औ बेदेर थिंखि बुख्रुबनाय बेफोरबायदि थिख्लि बुख्रुबनायाबो दो औ दो दोरोङारि
नंगौ नंगौ औ बेबायदिबो औ जों माने जोलुर बो गेलेनायखौबो जों गेलेयो आरोना दानि जुगाव थानै जोलुर गेलनाय जोबोर मुंदांखा बा दै दायो जोंहा फिफा वाल्ड कापबो जागास आमेरिका मेक्सिक आरो कानाडा बे मोनथाम कान्ट्रिया बे मोनथाम हादोरा। बे फिफा वाल्ड कापखौ ओ गेलेहोदों आरो बिथांमोना हस्ट खामदों । बेे हादोर मोनथामा औ बि । गासै बेहाय। ब्रैजिदाइन हानजा थांदों गेलेनो ब्रैजिदाइन हादोरनि हानजाफोर थांदों। बेबायदिनो मोनसेल' हानजाया देरहागोन आरो ना वाल्ड कापखौ बोखांगोन। नंगौ नोंथाङा फोरमायदो इसे एनै आरो। माबाफोर। जोलुर गेलेनायनि।
औ बेफोरबायदिनो जोलुर। बेबायदिनो गामिफोराव बेबायदि। ओ बैसागो फोरबो एबा मागोब फोरबोफोराव। ओम बे बायदिनो जोलुर जोलोरफोरनि ओ मोनसे बे बादायलायनाय। खालामो आरो जोंनि बे ओनसोलाव। बेबायदिनो औ बेबायदि बैसागो फोरबोखौ लोबबा लाखिनानै जोङो मोनस बे बे मा ओइ बेबाय बिनो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय । ओ। होयो ओ ओ देरह देरहानाय जेननाय बेब बेबायदि थायो मोनसे ।
नोंगौ।।
बिनो जोंङोब जाय देरहायो बे बियो माने ओ बान-बान्था महरै जोङो। ओ सायख'ना दोननाय थाखायो। मोनबाय बायदिनो औ बेबाय नो जोङो ओ मानसे तिमा देर हाबाद। बेबायदिनो जोङो बान्थाखौ होयो आरो बेफोरबायदि आरो मागो मागोफोरावबो बेफोरबायदिनो जोलुर गेलेनाय भलिबल बिदि गेलेनाय ओ बादायलायनाय ओ होयो आरो जोंनि बे ओनसोलाव औ बेबायदिनो बेफोर गलेनायफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आथिखालनि मुगायावबोथ' गोबां मुंदांखा जाबोनाय नुनो मोनदोंसै जोलुर औ जोलुर गेलेनानैनो जों गोबां ओ सुबुंफोराबो बेबायदि बिदिनो रांखावरि खालामायनाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों। गोबां जायगाफोराव जोंनि बर' सुबुंफोराबो ओ गेलेहैनो बा खाबु मोन खाबु मोननायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों। गोदोनि सुबुंफोराथ' औ गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि ओ गोदो उम जेबो बिदि इन्टारनेटनि जे ओ सु मुगा नङामोन नालाय गोदो आथिखालाव औ औ आथिखालाव आरो गोबां गेनारि ओह ओह बिगियानारि गोजौआव फैबाय नालाय बेबायदिनो गोबां इन्टारनेट सालायनानै जों गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
मानसिफोराथ' बेबायदि थांनोबो खाबु गैयामोन। आरो थांनोबो जेबो ओ ओ राहाबो गैयामोन। बेनिखायनो आथिखालाव गोबां सुबुं फोराबो जौगानायजों लोगोसे बेनिफ्रायनो गोबां-गोबां ओ खेला गेलेनानैबो गोबां रांखावरि खामायनो हादों आरो नों
नंगौ नोंथां। औ बेबो नोंगौ आ जोंनि हालामनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरि बिथांमोन दङ आरो ब थ'बा जोंनि आथिखालाव बिमा बिफाव बुहुद सांग्रां बेफोर बेफोरनिसोमोन्दै आरो जोंहा बो जोंनि बर हादोरनि बा हादोरसानि बा हालामनि ओ गोबां गेलेगिरि जोलुर गेलेगिरिफोर सफैदों जेरै नोंथांखौ आं मखदों ओ जोंनिनो आंगो आदा हलिचरन नार नारजारी दं बिथाङा जोंनि भारतनि हानजायावबो हानजा जानानैबो गेलेदों बायदिसिना औ टुरनामेन्ट बो गेलेहैदों आरो बेबायदिनो औ जोंनि बर हारि नि आंगो सासे आदा मानगोनां दुर्गा बर होननाय जोलुर गेलेगिरि बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ हारिनिनो मुंदांखा आरो गिबिसिन आइ एस एल आइ एस एल गेलेगिरि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफ सि जानानै गेलेयोमोन। बिथाङा
औ औ नोंथाङा दुर्गा बरनि ओ ओ दुर्गा बर' बेफोरबायदि माबायदि दहर गेलेनानै ओ ओ माबायदि रांखावरि खामायनाय बेफोरबायदिनि नुनो मोनदों नामा नोंथाङा ।
औ बेफोरबायदिथ बिथांमोनाथ मोजां गेलेनायजोंनो बिथांमोना साख्रिफोरबो लादों बा साख्रि मावगासिनो आरो गोबां क्लाबफोरावहााय हानजाफोराव गेलेनानै बिथांमोनहा गोबां रांखावरिबो खामायदों आरो बेबायदिनो मुंदां आरबाव जादों जोंनि बर' हारिनि मुंफोरखौबो मुंदांखा खालामदों। बिथांमोना आरो जोंनि हादोरसानि बा जोंनि भारत हादरनि मुंखौ मुंदांखा खालामदों बेबायदिनो आं सानो खि ओ जोंनि जाखांफुनाय गोदानै फैनाय गथफोरा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोरोफोरखौ बिथांमोनखौनो बिथांमोननि मुं लानानै बा बिथांमोनखौ इन्सपायार जानानै बिथांमोनजों ओ बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन बा थुलुंगा लानानै नोंथांमोनहाबो बेबायदि गेलेनो नाजानाया मोजां आरो आरो बेबायदिनो ओ जोंनि लाइमोन गथफ्राबो बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिगाङावहाय बा उनावहाय जों जिबनाव मोजां सासे मोजां खेला गेले बि जायैबा जोंनि ओनसोलनिनो औ जोंनि ओनसोलनिनो मुं जायोबा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जाना फैयो आरो ना बेफोरो औ बेल नङा जोंनि बर हारिनि दोरोङारि खेल खेलेनानै जेरै खमलायनाय खेलखौनो होनबाय आङो बे खमलायनाय खेलखौ गेलेनानै जेरै जोंहा ओ मुंदांखा दङ दडाब्लिउ दाब्लिउ इ होनना बुङो बेथ। खमलाय रेसलिं गेम औ औ बेबायदिनो गेलेहैनो हागोन बेफोरखौ जों जुदि मोजाङै गेलेबाय थायोबा खमलायनाय खेलाखौ आरो बेबायदिनो रेस्लिं दङ जों अलिम्पिक फोरबो गेलेहैनो हागोन बा वर्ल्ड चेम्पियनशिप जायो रेस्लिंनि औ बे बेफोरबायदि सेलाखौबो गेलेहैनो हागोन आर ना
औ नंगौ औ ओ होमबा औ नंगौ नोंथां होमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो। नोंथांजों ओ बे बर दोरोङारि खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन
नंगौ नोंथां बिदिबा दे ओ जों दोनथ' लायनोसै दे नंगौ दे गोजोननाय थाबाय।